आं खोनाजोबैखाय खेबसे हरफिनबाय।
औ औ औ मोजां
मा होनदोंमोन नोङो बिथिं फैनाय खेबसे
औ बे दालांजों थांनायाव माने बिथिं थांनायाव बै खोलाहाजै थांबाय आङो ओमफ्राय फैफिननायाव बिथिं खाथि जायो होननानै बिथिं फैदोंमोन। ओमफ्राय दा सिगांथ' बे दालांजोंनो बारनो हायोमोन ना। बारहोयोमोन बाइक गारि फिसाफोरखौ। ओमफ्राय दा आंबो बार दों दा आरो मानसिफोरा थांफिननाय नुदों। ओमफ्राय मा जादों आं सोंयासैबो ओमफ्राय आं फैस्राबाय दा लामाखौनो होथेजोबबाय बेथिं
लामाखौ होथेबाय।
माने बुखु बुखुफिन्नो बे प्लेटखौ दालांनि प्लेटखौ बुखुफिन्नो फिननो मा‌ होनो थाम‌ थिम जाखाबाय बिसोरो दा बाला बाला फोरजों होथे जोब्बाय फारनैथिंबो दा आंबो गिदिंनानै मानसिफोरा दै दा दालां सिंजों गाहायजों दैजों बारबायना आंबो बिदिनो बारफिननानै फैनांगौ जाबाय आरो ओमफ्राय जा हाद्रि बाबाय गारिफोरनिफ्राय बिरफुंनाया। आरो दैयानो से फुटसो जाखादों रोजाया।
अम
अम
दायोथ' बारनो हाला
औ दायोथ'
गोथौ गोथौ जाबाय दैया दाहार जाबाय बुहुद बो थोर जाबाय नालाय बिथिंनो बिथिंनो आरो दाख्लैसो नै ट्रेक्टरा खेबसे बेलथायखांबाय।
औ बेलथायगोन माने
थिनबायमोन जेनथेन
अम
दायो थाङोब्लाबो नैबे खोलाहाजों लामा मोनसे दं नालाय
औ औ औ
गोथैसालिनिथिंबो ओंखारहैयो
औ औ
आरो मोनसेया नै बिथिं खोलाहा मावरिया बस्थि होननाय बिथिंबो ओंखा रलांनानै जुरा ट्रेन सेसिनथिं बारनानै मोनै-मोनहैफिनो आरो खोलाहानि दलंखो
औ औ
एसे टाइमा एक्सट्रा जायो।
औ औ नंगौ
ङो फासट मिनिट लायोब्ला आरो बिथिं गिदिंनांगौब्ला फनद्र मिनिट एक्सट्रा टाइम लायो आरो।
औ औ
माने थाब जानायबा मोजां जासिगौमोनलै बिनो दालाङा
थाब जानायबा होननाया जाहैबाय थाब जानायब्ला गासैनिबो मोजां जागौमोन आ
अबेखौ मा रड रड होनोमोन तामुलपुर रडसो होनोमोनदां
औ तामुलपुर रडानो
औ तामुलपुर जानानै तामुलपुर जानानै सिदा थांसोन आरो बेयो
औ औ
अम
आं एसेबां गोजानथिं बिथिं मोनहैयाखै तामुलपुरसिमलसो मोनहैदों बे रड बिथिं आरो
औ
बेलेग रडथिमबा थांबाय खिन्थु बे रडथिम महरै तामुलपुरसिमलसो मोनहैदों आरो।
औ ओमफ्राय ओरैनोथ लामायाथ मोजां जाजोब्बाय खोमा।
लामायाथ बिथिं मोजाङानो बहुद मोजां नैबे तामुलपुर हाबनाया
औ
ए-एसे गाज्रि
उम उम।
बेबदि आरो ओरैनोथ बिराद मोजां आरो जायगाफोरा सिनारिफोरा थाबायनो मोजां।
औ।
आरो बिथिं थांबाय सानज गालि फुरा माबासिम थांबाय आं। मा होनना बुंलाय बेखौ। बगि बिल दलं
उम।
बेसिम थांबाय आरो।
हा।
औ गोलाव बहुद गोलावना बियो। दालाङा बेसेबांबा किल'मिटारमोनलै सारि किल'मिटार ना बेसेबा किल'मिटार गोलाव आरो।
हा।
उम आं बावबाय बेखौ आरो माजुलिनिबो दं माजुलिनिया बयनिस्रुइ गोलावसिन होनदों नामाथाय। बिनि आ। किल'मिटार नामा थाय।
उम दा जाथ'वाखै नामा बिदि।
हा।
जथवाखै खोमा।
जाखांबाय बियो। आरो नैबे गुहाटिनि गोदान बानायनाया भास्कर बर्मन बेखौबो नायनो गोसो दं थांनोनो मोनाखै
उम।
टाइमानो मिलाया
उम उम उम।
सानैजों खेबसे थांना फैनांगोन जों बाइकजों
थांजायो अखा बोथोराव थांजानाय नोङालै!
बेबो खोथाया। एसे अखाया। खमायब्ला।
उम उम।
थांजागोन।
एबार थांबा बे जाहाजावसो उथिनसै आं।
जाहाजावबा आं गियो एसे
गोजाननिफ्राय नाहरबाय थाबानो जाबाय गोदोननिफ्राय गोदोयो ना गोदोआ थांनायसै फाखोसे गिदिंना फैनोसै
आं माहाय गिनाय मोनो बे जाहाजखौबो!
ओमफाय नों बे माबायाव बै रुट बैयाव हागोन ना हाया नो गाखोनो।
रपवेयावबो हागोन आं माने बिफां गाखोखायो नालाय गाखोनायखौबा आङो जेबो इसेबां माबा मोना
उम उम उम दा दायोबो हायो नों बिफां गाखो
बिफां गाखोनो थ' हायो अब्लाबो बहुद उदै बिगुरफोरा साजोबोसै आरो दायो
औ
बोलो गैला
उम
मानसिनियाव मोनसे ग्रिब होननाय बुस्थु नांगौना बेखौ गाखोनोबा
औ औ उन्दै समाव हायोमोन आरोना
सम हायो मोन आरो दानिया गाखोनायबो जाला
उम
हालाबो
दा नोङो उन्दै समाव गय बिफांयाव गाखोफेरदों ना गाखो फेराखै
हा
गय दंफांङाव
औ
गय दंफाङाव गाखोनो माने आङो गय दं गयखौनो हानखायोमोन
गय गाखो नानै ओमफ्राय दा बे गयया एसे खा खाथि खाथिबा गयखौसो मावनानै गय बिलाइयावनो हमना बै फांसेयाव बारहरो होननानै खोनायो दा नों बो हायोमोन नामा?
आं आं बिदिनो खालामोमोन
औ
आंबो बिदिनो खालामोमोन
उम उम
माने जै गाखोबाय
औ
ओंखारला
औ औ औ बै मोख्राबायसा बारलांबाय थासि
औ औ औ आं कुन्टिलाव नैजि रां लायोमोन
औ दा दाथ' नैजि जेयाव जानाय नंला
नै जियाव जाला दायो।
दायो नैजौआवसो जासिगोन
नैजौसो जासिगोन
उम
आरो फांसे हिसाबैब्ला फांसेयावहा बिदिनो दस थाखा बिदिल'सो लायोमोन।
औ
फांसे बिफां गाखो नाया दस थाखायावनो रिक्स लानानै गोजौआव गाखोनो गोनां जायोमोन
औ
ओ दफां दानाय दंफां दानायबो दानोमोन ना आङो नारें खलबो साफा खालामदोंमोन। दंफां दाननायाव आंहा देरस' खरि मोनोमोन आरो नारेंखल साफा खालामनायाव एकस' देरस' सुततुर थाखा बेफोरबायदि
औ आच्छा आंबो सानसे न'निखौ दानदोंमोन दंफां। ओमफ्राय गा रबाय गाखोनानै गाखोनायावनो ओरैबायदि खैजेमा अरबाय दा मा खालामगोन मोनस्राबाय अब्लाबो दानथाबबाय दा दाननानै दानाय दानबाय दा दानाय दाननायाव दानैजोंसो फैफानो नागिरो आंहा ओंखायनो गिना नाने आङो दानला दाना
हम आंबो दाननाय जाला दानिया
खैजोमा दं अरजादों दे बै समाव।
खोजोमादों सासे डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला खोजोमबाादों अरजानो सो नांगौ नांगौ होनना बुंनायखाय इसेबां गिनाय मोनामोन आरो स्किननि प्रब ब्लेमा एसे मोजां जायो होनना बुङो दों आरो
हम बेखौथ' जोंथ' मिथिला।
औ डक्टरानो बुंबाय जेला होननानै
एबा मोजांखौसो बुंखो ना गाज्रिखौसो बुंखो?
आं मोजांखौनो सानना लानानै माने अ थिगानो दे होननानै साननानै लाबाय आरो।
औ
बेबायदि आरो।
औ आरो बै मोनसे जोबोर सासिनो ना खैजोमा बादिनो गोसोम गोसोम थायो
औ बेसहाम मोज्लाय मोज्लाय बे एसे हामद्रायसिना
अबेथ' गिदिर खालामो उम बुख्रां होथारो।
उम बुख्रांजोबो
गिनाय मोनो
था मोनसेहालागै थायो बेयो
उम
लास्टावहाय एसे मान होलाङो आरो
औ माथो अरब्ला बिजि होनायानो साथारोलाय।
औ बिजि होनाय होनानो जायो।
औ।
मालाबा जिबौबो लोगो मोनो
औ।
मालाबा बेरे लोगो मोनो।
औ।
बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि बुस्थुफोर लोगो मोनो।
औ औ बिफां गाखोनोनायाव बे नालेंखर साफा खालामनायावनो
जिबौ लोगो मोनो बुहत
औ नालें नालेंखर साफा खालामनायानो एसे गिलु लु जिबौनि थाखाय।
ओम।
आरो बिथिं एम्फौ सुमु होनना बुंना बारफुं
औ औ औ मोनथियो।
औ।
ओइदि आरो।
ओ
दे होमबा।
औ औ। समाबो जाबाय दोननांसिगोन। औ। दे गोजोन्थों नोंथां।